हेलौ
हेलौ औ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय औ
खबरा मोजाङैनो ना
मोजाङैनो दङ औ
आतसा आतसा दे थिगानो जानांगौ आंनियाबो बिदिनो दं नोंथां बरथमान मो जाङानो होनजायो दा जोङो गोबाव खालामालासे नोंथां दिनै जोङो बरनि आंगो फोरबो बैसाग सागुनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां सावरायजायो
ओ बैसागु होनोब्लाथ जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा बैसागुआ जोंनि बरनि मोनसे गिदिर फोरबो जाय फोरबोखौ बुहुमाव थानाय बरफ्रा गासिबो फालिजोबबो होनजायो नङा होमबा नो
नंगौ नंगौ
दायो जों बे बैसागु फोरबोखौ माने जोंनि ओनसोलाव माबायदि फालियो आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायनानै होग्रोनि बेनि उनाव आं नोंथांनिखौबो खोनासंगोन
औ जागोन दे नोंथां
जोंनि जेनोखि पर्बत जरा ओनसोल कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बत जरा ओनसोल बे परबत जरा ओनसोलाव थानाय जोंनि जेनोखि कक्राझारनि मानसिफोर बा कक्राझारनि सुबुंफोर नोंथां बे कक्राझारनि सुबुंफोरा बैसागुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों दिनै मैया फालिनाय नङा बे फोरबोआ दा बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनायनि थाखाय नोंथां जोंबो आथिखालावहाय बे फो जेनोखि दोरों बे दोरोंखौ जोङो दिनैसिमबो फोथांनानै लाखिदों आरो फैबाय थानाय समाव जों जों बेखौहाय नोंथां फोथांनानै लाखिगोन दा जोङो गिबियावनो बे बैसागु फोरबोआवहाय गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव जोंनियावबो जोबोद खम बेफोर जेनिखि खामानिफोर मावनाय बा गोदोनि समाव जाय जाय खामानिफोरखौ मावबोदोंमोन बैसागु समावहाय बैफोर खामानिफोरखौहाय जोंहा आथि खालावहाय नोंथां बारा मावनायखौ नुनो मोनलिया जोंनि जायगायावहाय आथिखालाव जोंनि जेनोखि परबतजरा ओनसोलनि सिङाव थानाय काजिगाव महकुमानि नङा होमबा? नोंथां बे काजिगाव महकुमानि गेजेराव जोंना गोबां गामि फोर दङ बे गामिफोरनि गेजेराव जोंनि गामियाबो मोनसे दा बे जोङो जेनोखि बैसागुनि गिबि संक्रान्ति होननानै जे बुङो नङा होमबा नोंथां? बे संक्रान्तियाव निया गोदो गोदाय बेरेफुंजानि जेनोखि मोसौफोरखौ होलांनानै थुखैहैनाय मानाय बा मोसौ बैसागु होननानै जों जायखौ मिथियो नोंथां। बे जोंनि जेनोख कि दोरों बे दोरोंफोरा जोंनिया आथिखालाव गोमालांबायखौनो होनजाबाय नोंथां। दा बेफोर जिनिसखौ जोङो जोंनि जायगाफोरावहाय बा जोंनि ओनसोलफोराव जों नुनोनो मोनलिया नोंथां। दा बेखायनो बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला थारैनो माब्लाबा समावहाय गोसोआव दुखु मोन खांनाय फैयो नोंथां। दा जोंनि जेने खि आंगोनि हारिमु बे हारिमुवा थारैनो जोङो बे हारिमुखौ माबायदि लामाजों लांनो सानदों आरोबाव नोंथां बे हारिमुखौ जों माबोरै फोथां नानै लाखिनो हागोन बे बाथ्राफोरा माब्लाबा माब्लाबा गोसोआव दुखु मोनखांनाय फोरमायो नोंथां। दा जोंङो बेबायदि गावनि आंगो हारिमुखौ बेबायदि सानफा एफा गारलांङोब्ला जोंनि बर' हारिया मा जागोन होननानै आंङो माब्लाबा समाव सान आंङो नोंथां दा बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ बेबायदिनो जायो नोंथां जोंनियावहाय मोसौखौथ' आथिखालाव फ्राय बुंनो थांङोब्ला जोंनि पर्बतजरा ओनसोलावल' नंला नोंथां। थारैनो ओ यगाफोरावनो जोंङो मोसौफोरखौ फिसिनायखौनो नुनो मोनला आथिखालाव जायनि जाहोनाव जोंनियाव बे मोसौ थुखैनायफोरखौबो जोंनि ओनसोलजों लोगोसेनो गुबुन जायगाफोरावबो नुनो मोनलिया नोंथां।
नों नंगौ नंगौ
दा बेनिखायनो जोंङो माब्लाबा समावहाय मा खालामो बेफोरखौहाय ओरैनो गामि ओनसोलफोरावहाय गामिनि बोराय बोराइ जेनोखि सुबुंफोर बा गामिनि जेनोखि सानसुमै सुबुंफोर बे बिथांमोनजोंहाय जोङो सावरायनाय जायो नोंथां। बे जिनिसखौ जोंङो माबोरैहाय लाबोफिनोब्ला जोंङो गामि ओनसोलावहाय बेखौहाय गोदोनि बायदि फालिफिननो हागोन आरोबाव जोंङो बैसागुखौ जोंनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनो हागोन बे बुस्थुफोरखौहाय जोंङो ओ नोंथां गामियाव माब्लाबा स समाव ज' जायोब्ला जों बेनि सोमोन्दै सावरायो नोंथां।
औ नंगौ
दा बैसागुआबो जोंनाव गुबुन जायगाफोराव जानाय बदि खाम सिफुं लानानै न' न' हाबनानै मोसानाय नोंथां जोंनि जायगायावहाय गैलिया बे गोमानो गोमालांजोबबायानो होनजाबाय दा जोंङो न' न' हाबनानै मोसानायनि सोलायै जोंङो मोनसे हाबाफारि लायो नोंथां बेनो जाहैबाय जोंनिया ओ बैसागुनि जेनेख खि दुइ आरो तिन थारिख बैसाग दाननि दुइ आरो थिन थारिकआव नोंथां जों गामियावहाय मोनसे स्टेजावहाय प्रग्राम खालामो बैसागुनि मुंङावहाय नोंथां दा बे बैसागुनि मुङाव प्रग्राम खालामनोहाय जों गामिनि बयबो जयै ओंखारनानैनो बिदिनो गोदान मुगानि जेनोखि दामग्रा देग्रा बेजोंनो लोगोसे खाम सिफुं लाफानानै जों बयबो मोसायो नोंथां बेबायदिनो जोंनियावहाय गोदोनि जेनोखि गावजों गाव ज' ज' ओंखारलायनानै न' न' हाबनानै मोसानाय बेबायद दि जोबनानै थांबायानो होनजाबाय नोंथां
औ औ
औ दानिया नोंथांङा फोरमायदो दे नोंथांनि नोंथांमोननि थिंजाय माबायदि सोलिगासिनो दंङ
औ अ बेबायदिनो जोंङो बैसागो होनब्ला जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ बर' हारि या बा जोंनि समाजाव माने फालिबोनाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो ओ जाय ओ जाय खौ जोङो मुंखौ खोनाब्लानो बयनिबो गोसोआ ओ रंजाखाङो थिग बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बा ओ बर'फोरखौ आं बांसिन बर' हारियाव माने गासैबो एखेयैनो माने फालिनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो जोङो सैथ्र दाननि ओ जोबथा दानाव
औ
ओ जों जायखौ मोसौ बैसागो एबा सं संक्रान्ति होननानै बुङो बै बै सानखालि जोङो ओ मोसौखौ मानिनानै जोङो ओ माइनाव महरै जोङो बेखौ ओ सिबियो सि ओब बोब फुङावनो जोङो बे मोब मोसौनो फोननो थाखाय ओ हालदै गोथांखौ जोङो देनानै ओ लायो नि उनाव हांगारजों थाव गुबैखौ गलायनानै जोङो मोसौनियाव फोथा फोनो फोननानै जोङो बेबायदिनो बिबार माला बायदिसिना मोसौनो गानहोनानै जोङो अ मोखोना बिलाइ दिगुलथि ओ आ दालायखौ लानानै जोङो मोसौखौ बुज्राव बुज्रावै ओ दैमासिम लांनानै जोङो बे खौ मोसौखौ थुखैनानै ओ बै सानखालि जोङो उदाङै हगारनानै होयो। दोनदाल होआलासिनो। बिनि उनाव ओ फैफिननानै जोङो ओ मोनाबिलियाव आरो फिन जोङो गलि न'आव आलारि बाथि होनानै ओ बिनि मोसौ खानाय दुरुंफोरखौ जोङो गोदान सोलायनानै गोदान ओ दुरुंजों जोङो खायो आरो खानानै बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागोआ जोबनानै थाङो। बिनि उनाव ओ से बैसागो एबा ओ जोङो जायखौ मानसि बैसागु होननानै बुङो औ नंगौ-नंगौ नोंथां औ बे बे खालि ओ जोङो बयबो फुङावनो ओ दुगैस्रां लोब स्रां आरिस्रां खालामनानै ओ न'नि जा गिदिरफोर बा बिमा-बिफा बा गावनि बैसोआव गिदिर बिसोरखौ जोङो खुलुमो। खुलुमनानै बिसोरनिफ्राय बोर लायो, ओमफ्राय जों आरो उन्दैफोरनो गिदिरफ्रा उन्दै फोरनो बोरखौ सारस्रियो। थिग बेबायदिनो उनाव बियो जाखांनायनि उनाव जोङो बोसोर गोदानखौ जाहाथे मोजां हास्थायनानै जाहाथे मोजाङै मोजां बारलाङो बेनि थाखाय जोङो थानसालियाव एबा आर'जसालियाव जोङो थांनानै इसोरनाव आर'ज गाबो एबा जोङो बेबायदि थानसालियाव इसोरनियाव माखासे बोर बियो। बियो औ। नोंथां बेबायदिनो जोबनानै थाङो आरो मानसि बैसागुआबो। जों आथिखालाव जोङो बैसागुखौ स्नि सानसिमल' फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बयबो बो गोदोनि समाव जोङो एसे दानसेसिमहालागै फालियोमोन नाथाय समनि आंखाल बयहाबो खामानियाव मुखुब जानांगौ बेनि थाखायनो स्नि साननि गेजेरावनो जोङो बैसागोखौ गाजा-गोमजायै फालिनानै जोङो फोजोबो आरो। ओ बेबायदिनो उनाव जोङो ओ से बैसागोनि ओ जोबखांनायनि उनाव जोङो नै बैसागोफोरनिफ्राय जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै बर हिनजावफोरा बिदिनो दखना फास्रा लानानै गाननानै हौवाफोरा गामसा आरनाइ लानानै ओ गामियाव नखर नखर हाबनानै मोसायो आरो ओ मोसानानै रंजायो बेबायदिनो ओ जोंनि माने ओ हारियाव बा समाजाव थानाय खान्थि थानाय हिसाबै जोङो जौ जेरै माइ ब्रानि जौ बिदै माथानि बेफोरखौ माने ए से एसे लोङो आरो लोङो रंजायो बेबायदिनो बयनिबो गामियाव नख गामिनि बयनिबो नखर नखर हाबनानै बिदि मोसानाय बे खान्थिया माने दङ
औ
गोदोनिफ्राय सोलिबोगासिनो आरो बियो दाबो बे खान्थि फोरा जों सोलिगासि
सोलिगासिनो दंना नोंथां अब्ला थारैनो नोंथांमोननियाव जोंनि जेनोखि बरनि दोरोङारि बैसागु रंजानाय नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ औ नोंथां
नोंथांमोननियाव थांनानै दङ होननानै जों बुंनो हागोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां
बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनानै बा आं खोनासंनानै हमदांनो हाबाय जे नोंथांमोननियाव दिनैसिमबो गोदो गोदायनिफ्राय फालि दोरोङारि बैसागुखौनो जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ थारैनो जोङो बेफ फोरबायदि बैसागु खौ एबा जों धोरोङारि फालिनो जेब्लायबो नाजानांगोन। नङा होमबा नोंथां अब्लासो जोंनि आं गो हारिमु जोंनि खाम सिफुं बायदिसिना गाननाय जोमनाय दामनाय देनायफोरा जोंनि गेजेराव थांनानै थाबाय थागोन नङा होमबा नों थां दे जों बयब्लो होमबा नोंथां मा खालामनांगोन बैसागु रंजानाय फोरबो बा बैसागु रंजानाय फोरबोल नङा बेफोरजों लोगोसेनो गोबां रंजाथाइ फोरबोफोर खौनो जों बरनि गेजेराव फथांना लाखि खिनांगोन नङा होनबा नोंथां? नंगौ नंगौ दा जोंनि गोदान जोलैफोरा बा गोदान जोलैनि जेनोखि बरनि जाखांफुनाय गोदान गोदान जोलैफोर बिथांमोनहा बेफोर बाथ्राफोरखौ साननानै नायनांसिगोन नङा होनबा नोंथां? दे जागोन दे नों नोंथां होनबा दिनैनि सावरायनायखौ बेसेकिनायावनो दोनथ'सै नङा होनबा नोंथां?
औ दे नोंथां दे।
दे।